हेलौ खोनादों दा औ जोङो औवानि बाहायथि ना जोङो
औ
जों औवाखौ मा मायाव बाहायो जा जों थांना थानायावहाय मा मा खामानियाव बाहायगासिनो बेफ बेनि सायाव रायलायनि ना?
औ जायो।
औवाखौथ' सिनायखायो दा ना? औ
सिनायो उम
औ
औवायाथ' सिगांनिफ्रायनो जोंना बाहायबोनाय मोनसे बाहायबो बाहायबो थानाय माने मोनसे दंफां आरो दंफांथ' होनजाया बे मा होन दंफाङानो होनजागोन नामा?
बेसाद मुवा आरोना।
बेसाद बेफोरनि औवानिफ्राय जोङो खाथिजिरनानै बा इदि मैया जिराद जोङो आखाइजों हेबनानै बानायनानै दिहुननो हायो आरो दिहुननानै न'खराव बाहायनो जों नुयो आरोना सिगांनिफ्रायनो जोङो नुुबोबाय थादों बेखौ जेरै जों जेखाइ खबाय आरोथ' दैलां बोथोराव ना सानो थाखाय आ खखा सेन बेफोरबायदिखौ फल' बेफोरबायदिखौ हेबनानै लानानै दैलां बोथोर बोथोराव ना सानानै जानायखौ जोङो नुबोदों आरो सिगांनिफ्रायनो गोदो गोदायनिफ्राय ओमफ्रायनो
ना इयो?
औ दङ' औ जेफोराव दै दङ' बांसिन ना मोननाय जायो बे समाव आरो दैज्लां समाव नाखौथ' जोङो ना बाथोन जानो थाखाय एसेब्लाबो गुरनाय जायो बा सानानै दोननाय जायो आरो
औ।
दैलां बोथोरावथ' जों ना ना मोनै जायगाब्लाबो मासे मानैब्लाबो मोनथारो नङा होमबा?
औ मागुरनि थाखाय आरो जेखाइबो बानायोना?
औ जेखाइ खबबाय न'खराव नांगौखिनियानो जोङो औवाजोंनो बानायनानै बाहायजोबो बो होननाय बायदि होनब्लाबो जोङो जेबो माबा जानाय नङा आरो
औ।
ओ जेरै जोङो खाथाखौ दाउ दोननो दाउ दैनो थाखाय बेखौबोथ' जोङो औवाजों न'आवनो हेबनानै खानानै दोननाय जायो। आरो सिगाङावहाय न'फो न'फोरखौबो जों औवानिनो लुनानै बिनि गासै खामि आरो बेवहाय खानो थाखाय थेम थेवल बायदि जिरनानै माने नखौ बे औवाजोंनो खाथाबनानै दोननाय जायोमोन आरो सि गां समाव गुनाफोरखौ जों बाहायामोन बे समाव।
औ बाहाया मोन।
खुन्था ननि खुन्था बेखौबो बाहाय गायनानै बे न खौ बानायनाय जायोमोन आरो आरो इन्जुर एन्जुर दुमनायाबो जोंनिया ओ बेखौ दुम नानै उनावहाय लिरनानै लायाब्लासो बे न ओंखारोमोन आरो। आरो दर्जा दर्ज जायाबो दारहा बायदि हेबनानै ओ हा बायदि हेबनानै डिजेन जायफ्रा डिजेन डिजेन रोङो दरजानिबो डिजेन थायोमोन। एफोरबायदि दिजेन हेबनानै दरजा खानानै लानायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो।
औ।
थानाय नखौबो जोङो औवाजोंनो बानायनानै थायोमोन आरो बे समाव। दानि समावथ आरो फाखा नुनो मोनसै। सिगांनि समनिफ्राय‌ सि गांनिफ्राय बेफोरबायदिया सोलिनायबोयोमोन आरो उखुमावबो थुरिजोंसो खोमनानै लानाय जायोमोन। जेराव जोङो थानो थाख खाय एसेब्लाबो जोङो गरम समाव एसेब्लाबो थान्दा मोनोमोन थानो मोजांमोन। दानियाथ थिं। गरमबाथाय गरम थानो हालायै गरमसो जायो।
औ।
आरो बिदिनो औवाफोरा लेखा बानायनायावबोथ बाहायनाय जायोना लेखाखो खौबोथ जोङो जिखौ जोङो फरायना ओ फरायो बेखौ औवानजोंसो बानायनाय होननानै खोनानो मोनो आरो
औ
बेनिफ्राय आरो खोथिया रान खोथिया माइ लायनाय माइ रोगानाय बेफोरो औवानिनो सब दान्दा माने बाथि ना मा होनोमोन ना बे बानग्राया औ बेखौबोथ औवाजोंनो बानायनाय आरो हुकेन माइ खायग्राखौबोथ' जोङो औवाजोंनो बानाय बानायनाय आरो।
औ।
दारहा दारहायाव जोङो माइबो लामोमोन। बेखौ दा दारहाखौबो जोंङो औवाजों हेबनानै बाहायनाय जाय जायोमोन आरो।
औ खादा औ।
आरो मैगं खादा
आरो माने हासिनि ना? औ जायखौ हाग्रा बोयो। बेखौबो माने औवाजो जोंनो बानायो। गासिबो माने औवाजोंनो बानायजोबनानै लायो आरो जोङो जिरायनो थाखायबोथ' सियार बायदि ना औवाजों बानायो बा जिरायनो थाखाय ना बेफोरखौ नुनो मोनबो नुनो मोनदों आरो ना? जिरायनो थाखाय आरो राय दों होननाय दंना औवा बायदि। आनो ना एसे बेखौबो माने सियार फोर बानायो।
औ सियारबो बानायनानै जिरायनाय नुयोमोन आरो मुरा
औ मुराबो बानायो आरो लोगोसे हासिब ना औवानि हासिब गासिबो जोङो नुबोदों बाहायबोयो बाहायो। बिनि अनगायैबो आरो
खानजं खानजङाबो जोंना औवानिबो बानायजायो
औ।
औवानि बानायनानै खानायखौ खाननानै लानो हायोमोन आरो सिगांनि समाव बेफोरबायदि मोननो आरो गोदो गोदाय आबै आबौवा बुङोमोन गोदोनिजों गोदोनि समाव खानजं मोनामोन दानि दिनावसो खानजं मोनो गोदो जोंना आबै आबौआ बिमा बिफाया औवानिसो बानायना होयोमोन। बिदि खिन्थानाय मोनबोदों आरो एसे बांसिनानो औवानि बानायनाय जोङो बाहायबोनो मोन हादोंमोन आरो सिगांनि समाव दानियासो प्लास्टिकनि बानायनाय जेराव जोर बांलानो बेरस'यो औ जि दानायावबो बाहायोमोन
जि दानायाव बाहायनाय माखासे आगजुफोर दङ औ
औ जेराव गनसा बालेब बेफोरो औवाजोंनो बानायनानै सैनानै लानाय जायोमोन आरो आरो फुथुल थुनायफोर माबाखौबो जोंना औवानिनो बानायोमोन नो खननाय समाव बाहायनाया नो खननाय समाव बाहायनाया औवानि औवानि हासुंजों औ औवानि हासुङाव नोखौ
गोदोना रासखौबो माने औवाजोंसो बानायो होननाय खोनादो आरो
औ औ रासोआबो औवानिमोन एसे सेंग्लां सेंग्लाङमोन नामा एसे गेसेंमोन आरो रासोआ औवानिया
आरो लोगोसे सालखुन्थाखौबो औवानिनो गायो बांसिनानो औ आरो बिदिनो जि दानायाथ' गोबां औवानि बेसाद नांगौ जायो ना
औ जेराव आगर खा
आगर एरनो थाखाय बालेबना मा होनो
औ बेखौथ' औ
आरो माने गथा गथा गनबो होयोना ओ अदांगांगि ना मा होनो बेफोरो बदांगि होनो आरो गरखा गरखायाबो माने
औ गरखायाबो औवाजोंनो बानायनाय औ
आरो लोगोसे सोरखि ना
औ सोरखियाबो औवानिनो बानायनाय औ
आरो दाङा नाथा औवानि बानायो बेखौबो सोरखियाबो सोरखि गिदिर सोरखि फिस सा बेबायदि थायो।
बेबायदि थायोमोन आरो औ आरो सोरखि सोरखि गिदिराबो औवानि बानायनायमोन ओमफ्राय आरो जि दानायाबो जोबनो थाङामोन आरो बै समाव खोरखि फोरखौ बा हायोमोन आरो दानि दिनावसो जि दानाय खौनो नुनो मोनबांला
नुनो मोनला औ अब्लाबो औवानि बाहायथिया दा बो गोदोआव जेसेबांबो हायो दङ आरोना औ
बेफोरो दङ आरो खादा दारहाखौथ' औ दुलिबोथ' हेबनानै लायोमोन ना जेराव जोङो बाख्रि गैयामोन बै समाव माइ दोननो थाखाय
मानि औवाजोंनो हेब जायखौ नुनो मोनो फायसै खायसेखौनो औवाजोंनो हेबोना औ औ बिन उन जायोबा आरो जोङो बे फुजा होयो ना जेरै
औ न'आव दुमथ'नानै लायो गाव गावनि
मोसौ बायदिसिना हाबनो हायिनि थाख थाखायबो बे राबो होयो औ लोगोसे मैगं थाइगं गायनो थाखायबो औ
औ आरो बेयाव जांस्रि बैसां होयो औ दानियासो वालनि होनानै लायो औ औ दानियासो वालनि होनानै लाजोबबाय। सिगाङाव औवानिनो बेरा होनानै लानाय जायो मोन आरो गेटखौबो जोंनिया खुन्थिया थंनै होनानै औवा दान्दा बायदि थब्लं सोनानैल' होनाय जा जायोमोन आरो बे गे-गेटआ सिगाङाव बेबायदि नुयोमोन आरो ओमफ्राय दानियाथ' मालाय हानायफ्रा फाकानि होनानै लाजोबबाय अवाल आरो गेटखौबो समायना रमायना खालामनानै लाजोब्बाय आरो मोजां मोजां नो
औ
मोजां मोजां डिजाइननि
जोंना माबायाव मा होनो थांना थानायाव गोबां औवानिनो
औवानि औ औवानि बाहायदि दं औ आरो सिगां उन-उनाव हालागैबो सोलिबाय थागोनखौ सोलिबाय थागोन बायदि नु नुहरो आरो जेराव जोङो माइ गायोबा थ नांखाथारगौआनो जि दानायखौथ' दालिया थेवब्लाबो माइ गायनायाव नांथारगौ। आरो एफोर न'खराव बाहायथि औ न'खराव औ न'खराव बाहायथिया एसेब्लाबो नांखा थारगोन आरो।
औ
औवानिया जाहैबाय जामब्लाबो थायो गोजाम जाब्लाबो बे जस' आबो बेरसोआबो बेफोरबायदि आरो ओमफाय लबारनिया जाहैबाय हारसिंनो दसेनो गावलाबायो बेफोरबायदि आरो बेरस लाबायो
दे होमबा सा दोनथ नोसै ना औ दे
औ दे